हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां जोबोद मोजाङै खोनाफैनो हादोंं
औ दा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङाथ' सावरायनो हागोन ना
हागोन आङो दा ओरैनो दङ बे समाव
औ औ दा आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि जे हाबा बर'फोरनो जे हाबा खुंनाय नङा होमबा औ दा बे ओ जे हाबायाव जों माबायदि जायो लोङो बिनि ओ सायाव आङो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ हाब बेथ' मोनसे जोबोद मोजां सावरायनो गोनां आयदा होननानै सानो आं नोंथां
मानो होनबा बर'फोराथ' बोसोरफ्राम जि गिदिर गिदिर हाबा खालामो आथिखालाव दा बेफोराव मा मा जानाय लोंनाय जायो जों मिथिनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंगौ
जायो औ दे फोरमायनो हागोन दे नोंथां
औ औ दा जों हाबा होननानै बुङोब्लाना सुबुङाथ' जोंना ओ जोनोम थैनाय हाबा नङा होमबा बा जोनोम हाबा थैनाय नङा होमबा बे मोनथामा माने सुबुंजों माने खाथि सोमोन्दो दं आरो ना माने जोङो बयबो सुबुंफोरानो मा जोनोम लानायजों लोगोसे जोंहा हाबा हाबा जानांगौ जायो आरो आरो जों हाबानि उनाव मा जायो जोङो थैनांगौबो जायो बेबायदि दा बे जोंनि मोन से सुबुंनि मोनसे बियो आखु होननानै बुंनांगोन जोङो दा जों ङो जेब्ला ओ जों माने हाबा जानाय सम जानानै फैयो नङा होमबा बयबो सुबुङानो हिनजावानो जा हौवायानो जा माने हाबा जानाय सम जानानै फैगोन अब्ला जोङो हाबा जायो नङा होमबा उम दा गोदोनि समावथ' जों गोदोनि हाबाखौ बुंनांगौब्लाथ' ओ जोंना हाबाया गोबां रोखोमनिबो थायो आरो जेरै ओ नायनाय नायनानै जानाय हाबा आरो बेबायदिनो खारसन्नाय दोनखार नाय बेबायदि दङ आरोना आरो बेबायदिनो हाथासुनि हाबा बेबायदि हाबाया गोबां रोखोमनि दङ जोंना ओ ओमफ्राय जोङो बांसिन माखौ नुनो मोनो होनब्ला औ जों बांसिन औ औ नोंगौ औ नोंगौ बेबायदि
औ
दा जोङो बांसिनै माखौ नुनो मोनो होनबा जोंहा हाबा गिदिर नङा होनबा आरो
औ हाबा हाबा गोलाव होननानै
औ औ औ ओमफ्रायो हाथासुनि खौबो जोङो मा खुंनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो हाबा होननाय लोगो लोगो जों बर'फोरनि हाबा होननाय लोगो लोगो मा जोंहा मानि बै जे जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा जौ मोनसे फैग्रोथारो आरो ना गोदोनियाव बुङोबाथाय गोदोनिखौ ओमफाय दा दाबो दङ अब्लाबो दा एसे खम नुबाय आरो ओमफ्राय गोदोनि हाबा होनोबाथाय जोंना जागायनायनिफ्रायनो माने जौआ जोंना मोनसे एकदम एंगारनो हायै बाहागो थार आरो बेयो ना जों माने हाबा बाथाय जोंना मानो नांगौ जौ नांथारगौ आरो बेजों लोगोसे जे जोंहा मा दङ अमा दङ आरोना अमा बेदर जेनेबा जों अमा सिथारथारगोन आरोना सोरनिबा जुदि हाबा गिदिर खुंथारनांगौबाथाय जोंना अमा नांथारगौ जायो आरो बेजों लोगोसेनो जौ बेबायदि आरो लोगोसेनो जेरैहाय जोङो आलासि दुमसि फैयो नङा होमबा गामिनि मानसिफोर फैयो नङा होमबा हाबा खुंनाय समावहाय दा जों बिसोरखौ माजों सिबियो होनोबा जोङो बांसिन नैनो ना बेदर बेफोरजों सिबियो आरोना जोंना हाबा होनबाथाय ना बेदरखा ओमफ्रायो बेबायदिनो जौ आरोना दा जोंना बर'फोरा गोदोनियाहाय बांसिनानो मा खालामो बय बो माने जोंना ओ गाव मानि बिबान लाजोबखायो आरोना बयबो गामियावहाय माने सोरनि बा हाबा जानांगबाथाय ना बयनिबो न'खराव आरो बय बो बै औ हाबा बिग गोमानो माने गासिबो न'खरनिफ्रायनो मा खालामनानै हरगोन जौ संनानै हरखागोनखि आरोना बेबायदि ओमफाय दा बेयाव जोंहा मा हाबा बिगोमा मानसिया एमाव राननानै होनाय नेम दङ आरोना एमाव राननानै होनांगौ बिसोर मानि ओमफ्राय नोंनो खालि मा गावसिनि माइरंखौ लानानै माने नोंनो जौ स संनानै होफैगोन आरो बेबायदि
अ आदसा आदसा माने आथिखालावबो नों थांमोननि ओनसोलाव बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ नुनो मोनो
औ माने माइरंआ माइरंआ माने बै न' मालिकनि हयानो जागोन ना हाबा मालिकनि जागोन?
ओ माइरंआ बै ओ जे जाय गुबुन मानसि जेनेबा हाबा जा हाबायाव होफैगोन बै मानसियानो होनांगौ आरो ओमफ्रायसो एमावखौनो नैबे हाबा बिगुमायाहाय हाबा जागोननि बिगुमाफोराल' एमावखौ राननानै हरो आरो बेबायदि नोङो बेसेबां होबोयो नोंनि गोसो आरो थाइथाम ना थाइनै बेबायदि होबोनांगौ आरो आर दा बेयावबो जोंना मोनसे नेम दङ जि एमाव हैनाय समावहाय जों एमावखौ आखाइजों आखाइ नाजावा आरोना जोंना माने बे मोनसे फोथायनाय दं आरो सुबुं फोथायनाय जोङो जुदि सोरबा बा एमाव राननानै होयोबा जोङो दख'नाफोर बा दख'ना रोबै बा जिफोर लानानैसो नाजावो आरोना नङा खि खादा थलायावहाय बेबायदि नाजावो आरो।
औ दा जुदि ओ आखाइजों आजावोब्ला मा फोथायनाय आरो जिजों आजावब्ला मा फोथायनाय नोंथां?
ओ बेबायदि ओ बियो ओरैबायदि होनो माने गोदोनि आबै आबौमोनहा बुंनाय आरो मिथिया ओ बिथांमोना माने फोरमायनानै होदों आरो जुदि जोंनि एमावआ मोनसे गुफुर कालारनि नङा होमबा ओ थारमाने बे गुफुर मानि ओरैनोबाबो गुफुर जिनिसखौ जेरै दाउदै ओमफ्राय सुनै बेफोरखौ आरोना आखाइजों आखाइ नाजावनो हामा होननानै गोदोनि आबै आबौमोनहा खोन्थायो आरो दा एमावखौ बिदिनो एमाव गुफुर कालारनि नालाय मानो होनोब्ला जोंना आखाइजों नाजावोबा मा जायोनो जोङो जेब्ला थैनानै उजि फिनगोन नङा होमबा मानसियाथ' उजिफिनगोन नङा होमबा दा बेयावहाय जोंहा मानि सुबुङा माने रग' फुरो बेबायदि होननानै फोथायनाय दं आरोना माने गोदोनि आबै आबौमोनहा बेबायदि फोथायनाय औ आखाइजों आखाइ नाजाव
माने आखाइजों आखाइ आजावनाय जाया आरो औ जोबोद मोजां माने आं खोनाफेराखैमोन नोंथां बेबायदि ओ एमाव हैनानै माखासे सुबुं फोथायनाय
औ औ ओम ओम ओं
ओ बेबायदिनो जोङो जौआथ' आं होनखाबाय हाबायाव जौआ नांखाथारगौ होननानै जेरै खबिरा लांनाय जागायनायाव जों खबिरा लांग्रो नालाय हौवा न'खरनिफ्राय जोङो होनजावनियावहाय खबिरानो लङो नङा दा बेयाव जोङो खबिरा लांनायावबो मा नांगौ जौ नांखागौ जौ गिसि आरो गोरान होनो जोंना बै मावनायखौ गोरान होनो अ बेबायदिनो गय फाथै गय फाथैआथ' जोंनि मोनसे आलासि सिबिनाय बे मोनसे माने जोङो जे
दोरोङारि
ओंखाम जाखांनायनि उनाव बा माबा मोनसे बाथ्रा सावरायखांनायनि उनाव जों मा खालामो गय फा थै जायो नङा होमबा, खुगा सोरा होनो थाखाय होननानै बेबायदि बुङो नालाय दा गय फाथैखौबो जोंनो हाबायाव नांथारगौ आरो ना जोंनाय इसोर सिबिनायनिफ्रायनो जोङो गय फाथैखौ नांगौ जायो बेबायदि आरो जोंना ओरै सिनि साफात बेफोरखौबो नांगौ जायो आरोना हाब बेयाव बेनो मोनसे गाहायथार आरो जेरै जौ आं बुंबाय जौ अमा जेरै ओंखाम बेफोर माइरंफोराबो गोनांथार जोंथ' जेनेबा हिन्जाव गोदानखौ जोङो बरायोब्ला नङा होमबा जों जेब्ला हौवा गोदाननि न'आव लाबोगोन अब्लाथाय मा खालामो हिनजाव गोदानखौ फरायनायाव जोंहा माइरं नांथा रगौ नङा होमबा मानो होमबा जों बै होनजाव गोदान सासे लखि होननानै फोथायो नालाय। माने बै हौवा गोदान न'आवहाय ओ लखि फैगोन बेबायदि होननानै फोथायो नालाय जोङो बे हिनजाव गोदानखौ माइरंजों सारनानै लाबोनाय जायो आरो ना। दा माइरंजों लोगोसे जोंहा बेयावनो हायो माखासे ओ फुल बिबारफोर बिलाइफोर बे- बेफोरखौ जोङो बोफ्लेनानै होनाय जायो आरो ना। दा बेखौ जोङो हिनजाव गोदान बरायनायाव जों बेखौहाय नांगौ जायोबा जोंनो माइरंनिबो गोनांथि जायो। आरो बेबायदिनो जोङो जेब्ला जोंना बैराथिबो थायो नङा होमबा दा- बैराथिया बेयावहाय जोंना थालिरजों बानायनाय मोनसे खना होनोना ना धना। थालिरजों बानानै धना मोननै लायो जोङो नङा होमबा बैराथिया सानै थायो नालाय। बरायनो थाखाय बेयाव थालिरजों जोङो धना बानायो आरो बेयाव जोंहा ओ बाथि माने आलारि बाथि सावनाय जायो आरो जरा जरा आलारि बाथि सावनाय जायो बै धनायावहाय धना सिङाव। ओ धनाखौथ' जोंनो बानायनो थालिर नांखागौ नालाय। ओमफ्राय आरो बिनि सायाव खुबनानै होनो थाखाय जोंनो मा नांबावगौ जायो गिसिब नांगौ जा- जायो नङा होनबा उम जोङो गिसिबजों फैब्ला उम औ नंगौ
दा आङो सुंद'यै एसे फोरमायदिनिसै नङा होमबा। जोंहा ओ स समान समान सावरायबा मोजां जायो नालाय। फारनैथिंबो दा नोंथाङानो फोरमायखाबाय ओ
उम
बर'फोरनि हाबायाव जानाय-लोंनाय दा बेहाय जों मा मा होनाय जायो जों नुनो मोनो बर'फोरनि हाबायाव नोंथाङा सिगां समनि माखासे आरो आथिखालाव बाहायनाय बेफोरखौ फोरमायबाय दा आंबो जोंनि ओनसोलाव मा माखौ होनाय जायो मा मा खौ संनाय जायो बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनि। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ दा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आथिखालाव बर'फोरा माने हाबायाव जाहोनो थाखाय जेरै ओ ओंख्रि ओ जों गाहायै बांसिनै दालि ओंख्रिखौ ओ सिगाङाव बाहायनाय जायोमोन बेफोर न'आवनो मावनाय दालि दा नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबाय ओरैबायदि जाबाय बर'फोरा मोनसे इउनिक इउनिक माने ओंख्रि जाहोनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो लुबैयो आरो ना जेरै अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ संगोन सबायजों दाउ संगोन आथिखालाव बेफोरबायदिखौ- सो जों हाबायाव जाहोनायखौ नुनो मोन जाहाथे आलासिया फैनानै ओ गो- जोन गोजोनलाङो आरो जानायनि गेजेरजों अनला सबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो मोनबावो जों ओ दाबायदि हाबायावबाथ' दाबायदि बोथोरावबा थास' बिबार, अमा बेदर आरो ओ जेब्ला गोजां बोथोर जानुवारि फेब्रुवारि बे हाबानि सिजोन बे बे समावबो जों थास' बिथराइनि ओंख्रि नाफामजों संनाय ना गोरानजों संनाय बेफोरबायदिखौ जों जाहोनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ थारैनो
दा बेल' नङा जेरै जोंहा ना थागोन अमा बेदर थाखाबाय ना थाबाय नायाबो जों आथिखालाव बाजाराव बायनानै मोना बेफोरबायदि नाखौ बाहायनाय जायो ना गिदिर बेनिफ्राय फ्राय होयो बेनिफ्राय जोङो ओ दाउ लकेल थागोन दाउ ब्रयलार थागोन बेखौबो सोरबा अमा जायैनो दाउ होगोन ओ दाउ जायैनो ना होगोन बेफोरबायदिनो आरो। बांसिनै नाखौ कम्पालसारि होयो फ्रायखौ थेवब्लाबो माने सोरबा जथारिफोरनो बेबायदि राननानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ - औ।
दा बेनिफ्राय जोंहा ना, बेदर जाबाय आरो जेरै फाजानि बेलायाव जों हाबायाव बाहायनाय ओंख्रि जेरै लाब्रा बान्दा कफि, आलु, टमेट' बेफोरबायदिखौ लाब्रा संनाय जायो मटर होनानै। गोथावै संनाय जायो आरो ओ जोंहा जोंनि बर'फोरनि ओनसोलावथ' बारा आसारनि बाहायनायखौ मोना नालाय दा बै टमेट'खौनो गोखै संनानै माने साखनि बायदि बाहायनाय जायो आरो ट -टमेट'खौ। दा बेखौबो जोङो बाहायनायखौ मोनो। आरो मोननो हाबावो जोङो ओ बाथोन माब्लाबा मुरिखन्थ्र'नि बाथोन बाथोनथो होनब्ला बेखौ जेनेबा ना बाथोन। ना बा जों होयो आरो मुरिखुन्थ बर'फोराबो आथिखालाव लावजों संनानै मुरिखुन्थ' नानि खर'खौ मुरिखुन्द' संनानै होनाय जायो।
हाबायाव औ दा बेबायदिनो मोननो हायो आरो नोंफ्राय बर'फोरनि हाबायाव जानाय आरो ओनसोल लानानै ओनसोल